नों औ खोनादों खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों?
दा आं दा ओरैनो फ्रियावनो दंथयो
अ नोंथाङा
औ औ फ्रियावनो दङ'।
ओरैनो बे ओ लाना फैदोंमोन आरोना आबाद मावनायाव
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो दा
आबाद मावनाय होनबाथ' जोंना बोथोरनि हिसाबै लानानै मावनाय जायो नङा होमबा ना।
औ
आबाद आबाद मावनायखौथ' मिथिखायो जेरै जोङो बर' हारियाव जेनेबा बर' माहारियाव माखासे गोबां आदब खायदा बायदि आरि बाहायनानै जों आबादफोरखौ मावनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो बोथोर लायै बोथोर माखासे आबादफोरखौ मावनाय जायो जेरै जोङो दा दैलां बोथोराव जोङो माइनि आबाद मावनाय जायो जेरै माइ आबादखौ मावनाय बेफोरनिबो माखासे प्रसेस दङ'। बेफोरो जाहैबाय गोलाव प्रसेस जायखौ जोङो बायदि खान्थि बारि आरि बाहायनानै नांगौ आरि आइजें बायदि आरि गा बाहायनानै जोङो मावफुंनाय जायो। बेजों लोगोसे जोङो माइ आबादजों लोगोसे जोङो गोबां बेलेग आबाद जेरै बानलु लेस्रा भिन्दि बायदि आरि मैगंफोरनिबो जों आबाद मावफानाय जायो बेजों लोगोसे जोङो मेसें बोथोरनिखौबो बुंनो हायो जोङो जेरै जों मेसें बोथोरनि आबाद हिसाबै जोङो बिदिनो आलु फान्थाव बायदि आरिफोरखौ जोङो मख'नो हायो जेरै जों बिदिनो बोथोर लायै बोथोर जोङो बर' हारियाव माखासे बिदिनो आबाद मावनाय नेमखान्थि हिसाबै जों बाहायनाय जायो दा मेनलि हिसाबै जोङो दा दैज्लां बोथोर हिसाबै जोङो दैज्लां बोथोराव जों दा माइनि आबाद खौनो बांसिन गायनाय जायो दा जोङो माइनि आबादखौनो जिउनि जिउनि थांना थानायनि राहा हिसाबै जोङो बांसिन बाहायनाय जायो जेरै जोङो माइ गायनायनिबो माखासे प्रसेस दङ जाय प्रसेसफोरखौ जों बाहायनानै गायनाय जायो जेरै जोङो गिबियावनो जोङो माइ गायनायनि गिबि हाबाफारियाव जोङो एबा थांनाय बोसोरनि जोङो माइफोरखौ माखासे उननि बोसोराव गायनो थाखाय जोङो माखासे माइलि हिसाबै जोङो दोननाय जायो जायखौ जोङो बाख्रि बस्था बायदियारि खौ जों सोनानै दोनथुमनानै दोननाय जायो। बेनि उनाव जोङो बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै एबा बस्थायाव बायदि आरिफोराव एबा बाल्थिंफ्राव सोमनानै जोङो गाजा बेरहोनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो हायाव गारनानै दोननाय जायो गोबाव समनि थाखाय। जायखौ जों खिलि ओंखारहोनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो दुब्लि बारियाव फोथाराव जोङो माइ खोथियाखौ फोनो थाखाय जोङो हालेवग्रोनाय जायो एबा खेरायनाय जायो बेखौ जों गिबि हालौ जेननायखौ जोङो खेराइ नाय होनो बोथोरनि गिबि हालेवजेननाय बेखौ जों खेराइनाय होनो। बेनिफ्राय जोङो हाखौ एसे मोजां मोनहोनानै बायदि रोखोमनि हालौनानै एबा गोबाव सम एसे हालौनानै हाखौ एसे ग्लेब ग्लेब मोनहोनानै जोङो बेनि उनाव जोङो बे खिलिनाय माइफोरखौ जोङो बेयाव सारनानै जोङो रज' होनाय जायो बेनि उनाव रज' होनानै जों फुनानै गोदान दुब्लियाव एबा दुब्लिखौ जों मोजां माबानानै हालौवग्लिनानै जों बेखौ गायफिननानै एबा गायस्लायनानै माइनि महर फोयो आरो। बेनि उनाव बिनिफ्राय जोङो माइखौ हायो माइखौ हानानै जेब्ला माइया रज'यो माइया खिलियो माइया ओंखारो बेनिफ्राय जोङो माइखौ हानानै बाख्रि बायदि आरिफ्राव सोनानै दोनो एबा जोङो माइखौ नानानै बेफोरखौ जोङो बाख्रि आरियाव जोंनि इयुननि जानो जानां जानो गोनांनि थाखाय थिनानै दोननाय जायो आरो दा बेफोरनो आरो। दा नोंसिनिथिं माबायदि माबायदि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङाबो?
अ नोंथां होननाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिदिनो ओ आबादफोरखौ मावनायखौ जों माने आं नुनो मोनदों आरोना बेबायदिनो दाथ' माइ गायनायनि सिजोन बोथोर जाहैबाय दायो गोबां माने आं सुबुंफोरखौ बेबायदि ओ खोथिया फोनायखौ नुजेनबाय आरो ना। जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ गोबां माने सुबुंफ्रा ओ दैलांआवबो आबाद मावो गोबां बेबायदिनो भिन्दि आरो बेबायदि दिनो जुखाम गोबां माने बायदिसिना ओ आबादफोरखौ मावो ओ आङो माइ गायनायनि जाहोनै मोजां ओ माने नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ नोंथां फोरमायनाय बायदिनो ओ जेरै ओ माइ खौहाय फार्स्टआवहाय बिदिनो सोमग्रोसिगोन ओ बस्थायाव लानानै बस्थायाव सोनानै बेबायदि सोमनानै सोमनाय सानथामसो थानाय दोननानै बेनि उनावहाय बोखांनानै बै ओ ट्रेक्टरजों खेरायनाय ओ खेरायनायाव आरो खेरायबावनानै ओ खोथियाखौ जोङो माइखौहाय फोयो। फोखांनायनि उनाव जोङो बेबायदिनो दसे सम गोबावनि उनावहाय जोङो खोथिया जेब्ला लावगोन अब्ला जोङो खोथियाखौ जों फुगोन जों खोथियाखौ फुनो थाखाय जों गोबां मानसिफोरखौ जोङो सुबुंफोर एबा आइजोफोरखौ जोङो लाना हाजिरा एबा लेंनानै जोङो फुहोगोन बेबायदि ओ हाजिरा हिसाब आव आरो बेबायदि फुखांनानै जोङो ओ बेबादिनो माइ गाय माइ गायनो थाखाय जोंबो माइ गायनो थाखायबो गोबां माने सुबुंफोरनि आइजोफोरनि गोनांथि जायो औ आरो माइ गायैनि सिगां बेबायदिनो गोबां खामानिफोर दंबावो जेरै ओ। लि दाननाय बेबायदिनो आलि खोनाय आलि खोखांनायनि उनावसो आरो खेराइ बावनानै बेबायदि ओ माइखौ गायो आरोना ओ दानि ओ जुगावथ गोबां माने इजि जाबाय। दा बेबायदि सुबुं फोरनि बांद्राय गोनांथि गैला ओ गोबां माने मेसिनफोर ओंखारबाय जेरै माइ गायनाय होनोब्ला गोबां माने सहसावनो जासै आरो ना मेचिन ओंखारबाय जेरै ओ माइ गायखांनायनि उनाव गोबां आरो बेबायदिनो दसे सम थाबावनानै बेबायदि माइआ ओ मोजां जाहांनायनि उनावहाय बेबायदि फिथाइ थायखांनायनि उनाव गोबां ओ बेबायदि हानायावबो जों गोबां माने मेचिनफोरखौ जों नुनो मोनदों। माने गोबां सहसै जों इजियैनो माने खानो हादों आरो ना। औ
बेफोर जाहैबाय
दानि मुगाजों आरो गोदोनि मुगाजों मोनसे मोनसे दिन्थिसारनाय एबा नुसारनाय माखासे फारागथि नङा होमबा।
औ
गोदोनि दिनाव जाहैबाय जोङो आखाइजोंनो मावोमोन आखाइजोंनो हायोमोन आखाइजोंनो गायोमोन। दानि मुगायाव मेसिनारि बायदि ओंखारनायजों एसे थाब जायो थाब थाब थाब जोङो मोननो हायो। बेफोर जाहैबाय गोदोनि फ्राय लानानै दासिमाव बेफोर नुजानाय फारागथिफोर आरो बेखौ जायखौ जोङो मखनानै बुंनो हायो बायदि मेसिनारि गोदोनि दिनाव ज ज मावलायोमोन ज ज बिसिनाव मावलाय जोंनाव मावलाय बा नखरसेनाव ज ज नखरसिनाव ज ज बयबो फाला बदल हिसाबै गायलायोमोन नाथाय दानि जुगाव दानि जुगाव बेफोरबायदिनो सोलायै जोंङो मिसिन ओंखारनानै साननैनिब साननैनि खामानिया सानसेयावनो जानायनि केपासिटिया ओंखारनानै होबाय बेफोरखौ मोनसे माखासे फाराग आरो बेखौबो जोङो बुंनो हायो नाम मख'नानै। दा नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन नामा
औ ओ जोङो आबाद मावनानै गोबां माने ओ फैसा थाखा खामायनो हादों आरोना बेबायदिनो जोंनि ओ फरायफुनाय गोबां माने लाइमोनफोरखौ माने फोरोंलांनो हादों गावनि बिमा बिफाया, बेबायदि ओ जोंनि ओन जेराव आं नुनायखौ मोनदों आरो ना जोंनि आइजोफोराबो गोबां बेबायदिनो ओ खेथि खालामनानै गावनि फिसा फिसौफोरखौ फोरोंनायखौ आं नुनो मोन्दों जोबोद खस्थयै माने मावलांदों माने गावनि फिसायै खौ दिफेन खालामालासिनो गाव माने आथिङाव गसंनानै ओ गावनि फिसाफोरखौ मोजाङै लामायाव दिन्थिलांनो थाखाय रांखौ आरजिदों जोंनि फरायनायफ्राव जोङो, गोबां माने ओ रांफोरखौ नांगौ जायो औ बेनि थाखायनो गोबां माने खेथिफोरखौ मावो ओ बेबायदि ओ मेसेंफोरावबो मावो बेबायदिनो दैज्लां समाव माने गोबां माने आइजोफ्रा आजिखालि खस्थ खालाम सै आरो ना। बेफोरखौ जों नुनो मोनदों गोबां बेबायदिनो ओ बेफार गेलेनायखौबो जों नुनो मोनदों, माने गोबां बेबादिनो खस्थ ओ फुंफोरावनो बेबायदिनो सारिता पासताफोराव सिखारनानै, ओ थांनानै बेबायदि बिराद खस्थ खालामनायखौ आं नुनो मोनदों आरोना नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि ओ माबा मावो नामा?
मावो मानो मावा जोङो जोंनिखैजायबो आबाद मावनायखौ जोङो गोबां-गोबां नुनो मोनो दा मा गोबां मावनाय बेनि जाहोनाव जों बेखौनो बुंनो हायोदि बांसिन मावनायनि थांखियानो जाहैबाय गावनि जिउआरिखौ खुंलांनो थाखाय एबा जिउआरिखौ सुफुंनो थाखाय जा मानसिनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथिनि थाखाय जा रां रुफानि गोनांथि एबा जानाय लोंनायनि गोनांथि बेफोरखौ जों दिपेन्ड खालामनानै एबा बेफोरनि सायाव सोनारनानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो। जेरै जोङो आबादनिफ्राय जोङो मोननाय जा फसल फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिखौ जोङो रांखावरि आवरायाव सोलाय सोल खालामनानै जोङो माखासे रां आरजिनानै जोङो नखरनि माखासे गैयि बुस्थुफोरखौ जों आरजिनानै लानो हायो। जायनि जाउनाव ज नांगौ जानाय मुवा बेसाद दानि जुगाव जोङो जानाय लोंनायाव जोङो फारसेनिफ्राय जोङो बुंनो हायोदि थाव संख्रि बानलु बायदिनिफ्राय जों गोनांथि जायो दा बे थाव संख्रि बानलु बानलुनि फैसा जा गोबा नांगौनि मुवा बेखौ बाहायनो थाखाय बा आरजिनो थाखाय जा जों गोनांथियारिनि फैसा एबा रांखावरिनि बेफोरखौ जोङो जोंनि आबाद मावनाय एबा खेथि मावनाय बेनिफ्रायनो जोङो सोलाय सोल खालामनाय खान्थिजों जोङो बरनलायनानै जोङो जोंनि जिउनि थांखि बा जिउनि लामाखौ जोङो सुुंफुंलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा मेनलि हिसाबै जों बुंनो थाङोब्ला बेनोदि आबाद फोथारखौ जोङो माने रांखावरि एबा जिउनि थांना थानायनि थाखाय जोङो मावनाय जायो आरो
औ औ नोंथांजों ओ रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथां ओ दायो जोंना समाबो जाबाय औ औ
गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय।
औ